हेल नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों?
नै आङो दायो ओ न' खाथिनि बै दंफां सायायाव दुब्लि जिं नाव जिरायनानै दंफैयो आंनो नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं
आङो नै आंबो जिरायनानै दङ दा नोंथाङा आं नोंजों एसे टपिक लानानैसो माने नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ
दा बर' समाजनि बागै एसे जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव माब्रै सोलायनाय फैगोन जेनेबा बर' समाजाव माबायदि माबायदि बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होन हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ जोङो बर' समाजखौ होनोबाथ' गोदो गोद दा जोंनि आबै आबौमोना जेरै बुंबोदों बिदिखौनानै बुंलांनांसिगोन
औ
ओ जेरै जों गोदो गोदाय खोनानो मोनोमोन जे जोङो औवाजों न' लुनाय नुनो मोननाय खोनानो मोननाय जायोमोन जेरै आरो माने थाराय बिदिनो थारायनि न' आरो बिदि जिगाब नारा होनो जे जिगाब नारा बेफोरजों न' बानायबोनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो गिबियावनो जों औवाखौ खौ माने औवाखौबा दाना लानाय आरो बिदिनो दानानै माने बेजोंनो न' बानायनायखौ खोनानो मोननाय जायोमोन आरो ओ बुङोबा जों गोदो गोदो गोदाय जोङो कारेन्ट बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माने जोङो माने मुलाम्फा गैया मोन माने खस्थ' जायोमोन जोङो कारेन्त गैयामोन बे समाव आरो बिदिनो बुङोबा आ बिदिनो दै जों दैखौ गोजान गोजान जायगायाव लायनांगौ गोनां जायोमोन माने दैखर बा इदि बिदिनो थिंखल दंखल जे होनो बे बुस्थुफोरा
औ
बुस्थुखौ नुनो मोननाय जायामोन आरो बुङोबा गोदो ओमफाय इदिनो साइकेल गैयामोन इदिनो गारि मथर गैयामोन। गोबां रोखो मनि माने मुलाम्फा गैयामोन आरोना बे समाव माने एसे खस्थ'यै सोलिनांगौ जायोमोन गोदोनि आबै आबौ बुंनायबो दिबा जोङो ओ माने बिदिनो कारेन्ट गैयाबा जोङो हानि माने ओ साथि खालामनानै बा इदिनो टर्स इदिनो बायदि माने फिसा फिसा लाइटजोंनो सोलिनांगौ जायोमोन जोङो। कारेन्ट गैयिनि थाखाय जोंहा बेनिबो एसे खस्थ' जायोमोन। आरो बुङोबाथ' उम आरो बुङोबाथ' बिदि गारि मथर गैयिनि थाखाय जोंहा हान्था मेला खालामनो एसे खस्थ' जायोमोन जोंनि आबै आबौमोनहा जे बेयाव गोजान गोजान दाब दाब जायगासिम थांनो थाखाय गोबां सम लायोमोन। आरो बिदि दाब दाब जायगासिम थांनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जायोमोन थाबायनानै हान्थिनानै। जोंनि बर' समाजाव माने जोंनि आबै आबौमोनहा गोदोहाय माने इदिनो दाब दाब जायगायाव थांनोबा थाबायना थांनो गोनां जायोमोन। बा गराय गारि बा मोसौ गारि होननायखौ खोनानो मोननाय जायो जे आबै आबौमोन बुंनाय बायदिबा जोंनि आबै आबौमोन बुंनाय बायदि गोदोहाय गराइ गारि बा मोसौ गारि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माने ओ हान्था हान्थिलांग्रा माने दंमोन। बेफोरजों हान्थिबोनायखौ हान्थिबोयोमोन होननानै माने आबै आबौमोनहा जोंनो फोरमायलांनायखौ माने खोनानाय मोननाय जादोंमोन आरो। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दे।
औ दायो जेनेबा आङो बर' समाज नि बागै एसे फोरमायनोसै जेनेबा गोदोनिफ्राय रायजो रायजो जाबोनायखौ आरो ना
औ
दा जेनेबा गोदोथ' जोंनि बर' समाजावहाय जेनेबा गोबां माने बेफोरबायदिनो अनलायनानै रायजो। जालायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो।
औ
समावहाय जोंहा जेनेबा खौसेथियै रायजो जाबोयोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा जमा जमा खामानि दामानि माव लायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय जमा जमा खामानि मावलायनाय होनोबा जोंहा बेफोरबायदिनो न'खर न'खर जेनेबा गामियावहाय गामि नि सुबुंफोरा जेनेबा बयखौबो हेफाजाब होलायोमोन आरो गावजों गाव जेनेबा बेफोरबायदिनो न'फोर जोंहा बै गोदोनि समावहाय जोंहा औवाजों बानायनाय जायोमोन जेरावहाय जोंहा बेवहाय जोङो औवाजों बानायनायावहाय इन्न्दुर दुमनाय आरो बेफोरबायदिनो उखुम उखुमु उलाबनाय जेनेबा बेबायदिनो उखुम होनाय माबानिफ्राय ओ उखुमफोरखौहाय जोङो सिगाङावहाय थिं गैयामोन नालाय। गोदोनि समावहाय थिंनि सोलायै जोङो माने थुरि नारा आरो बेफोरबायदिनो खासि हाग्रा बेफोर आरो थोखौ बेफोरबायदिखौ जोङो बायनायखौ नुनो मोनो नुनो मोनोमोन आरो आरो जोङो इन्जुर खौहाय जोङो औवा बा थाराय बा बेफोरबायदिजों जोङो बानायनानै बेवहाय जोङो गोबोरनि मोसौनि गोबोरखि जों जोङो माने हाजों मिक्स खालामनानै लगायनानै माने जोङो लिरनानै थानायखौ जों गोदोनिफ्राय नुबो दोमोन आरो जेनेबा बेफोरबायदि सोलायनाय द' बांद्राय बावाखै दानि समावथ' आरो जोंहा ओ दायो बिदिनो थुरिनि सोलाय जोंहा दा थिं फैबाय जेनेबा आरो बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो साद दालाय बेफोरबायदि लुनानै लानायबो जों नुनो मोनसै आरो दा गोदोनि समावहाय माने जोंहा गोबां गोदोनि सुबुंफोरा गोबां माने अनलायनानै जेनेबा खौसेथि खामानि मावलायन मावलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा जोंहा बेफोरबायदिनो फख्रि जावनाय आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बनफोर रोगानाय हाजोफोरनिफ्राय जेनेबा दैलां बोथोरनि सिगांफोर जोंहा बननि गोनांथि जायो जेरावहाय जोङो बे समावहाय हाजोआव हाबनो हाया दा बेनि थाखाय जोंहा एडभान्से माने दैलांनि थाखाय जोंहा बनबो रोगानानै लायोमोन आरो सावरि हिसाबै बेफोरबायदिनो जोङो बन रोगाखांनायनि उनावहाय जोंहा बेफोरबायदिनो रां रुफानि माने हाजिरा जिरा मावलायनाय बेफोरबायदि बारा गैयामोन आरो माने जमा जमायै सावरि बादालि जालायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। दा जोङो बेबायदिनो सानावहाय खामानि मावनानै जोङो हरावहाय बेफोरबायदिनो जमायै जेनेबा ना बेदरफोर बेफोरबायदि एसे एनै जानानै बा जोङो जौ न'आव बानायनाय जेनेबा जौ गिसि बा जौ गोरान बेफोरजों जोङो माने ओ जमायै लोंलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो सिथ्ला गेजेरफोरावहाय औ दा बेफोरबायदिनो आरो जोंहा गोबां बिदिनो सोलायनाय फैबाय गोदोनि समावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो माखासे जोंहा लाइटफोरनि बागै जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा सिगांहाय खारेन्ट गैयामोन दा खारेन्ट गैयिनि जाहोनावहाय ज जोङा बिदिनो लेनथन ओमफाय बिदिनो आरो बाथि बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो जेरावहाय जोङो बेखौहाय केरासिनजोंहाय जोङो बै फाथो फोयोमोन जोंहा गोदोहाय जेनेबा फाथोफोरनिफ्राय जोङो फाथोखौहाय जोङो सोमना दोननानै बेखौहाय सेवहोनानै जोङो बिनि दुरुंखौहाय जोङो बिनि सानि बिगुरखौहाय जोङो जिरनानै जेनेबा दुरुं खालामनाय जायोमोन आरो बे फाथोनि दुरुंखौनो जोङोहाय मोजाङै थननानै जोङो बेखौहाय बाथि सलथायाव जोङो सोनानै लानाय जायोमोन। दा सोनानै लानानै जोङो बेख खौहाय केरासिनाव सोमनानै ओ बथ'ल सिङाव सोहरनानै जोङो केरासिन होनानै बेखौ जोङो सावनानै सोलिनायखौ जों नुनो मोन्दोमोन आरो
औ
थिग बिदिनो जोंहा लेन्थनखौबो जोङो बेफोरबायदिनो केरासिनजोंनो सुयोमोन। जेरावहाय जोङो ग्लास गोनां लेन्थन दङ'मोन आरो गोदोनि समावहाय जोङो बेफोरदिनो सलथा बिदिनो बेवहाय फिथा थायोमोन मोनसे बे थाखौहाय जोङो माने होनानै जोङो सुयोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो माने ओ हरनि समावहाय जोङो सोरांखौ लाबोनानै जोङो बेबायदिनो सोलिनानै थानांगौ गोनां जायोमोन आरो आरो बेफोरबायदिनो गोदोनि समावथ' जोंहा बिदिनो फांखाफोर एसिफोर बे फोरबायदि माखासे जोंहा ओ जेनेबा दानि बिगियानारि मुगाजों जोंहा गोरोबफानाय गैयामोन आरो। गोदोनि समाय आरो बारा गैबाङाबोमोमोन नालाय दायो जोंहा नाथाय नेबा फांखाफोर एसिफोर जों लानायखो लानानै थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि सिगाङावनोथ' जोंहा गरम बोथोरफो बाबो जोंहा बिदिनो दंफां सायाफोर आरो बेफोरदिनो जोंहा सिथ्लाफोरावहाय मोनाबिलि टाइमफोरावहाय जोंहा मोजाङै जमा जमायै जेनेबा बा बार जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा जोङो औवाजों हेब नाय गिसिब आरो ओ गय बिफांनि जेनेबा बे गय दुनाखं बेफोरजों जोङो बानायनानै लानाय खौ जों नुनो मोनोमोन आरो
औ
औ बेफोरखौ लानानै जों माने सोलियोमोन आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा गोजान गोजान लामाफोराव हान्थिनो थाखाय जोंहा बिदिनो गारि गुराफोरबो गैयामोन नोंथाङा बुंलांनाय बदिनो जेनेबा जोंहा गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा बिदिनो मोसौ गारि गराइ गारि एबा थाबायनानै जोंहा हान्थिनांगौ जायोमोन आरो आरो जोंहा सोलोंथाइफोरनि फारसेबो जोंहा गोबां गोग्लैसोनायमोन बर' समाजावहाय मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा ओ बिदिनो फरायसालि खाथि खालायाव गैयामोन आरो बिदिनो गोजान गोजान दाब दाब जायगाफोरावहाय जोंहा सोलोंथाइफोरा दङमोन दा बेफोराव थांनो थाखाय जोंहा हान्था मेलानि जोबोद खस्थ'मोन जेनेबा जोंहा गारि गुरा गैया जेनेबा साइकेलफोरबो गैयामोन बे समावहाय थायोब्लाबो सोरनावबा एबा ओ गंफा गंनै बेफोरबायदिल' थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा जोंहा बेफोरावै सोलोंथाइ लायै लाहैनो माने जोंहा गोजान गोजानाव हा थांनो थाखाय जोंहा बेबायदिनो बानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जायनि थाखाय जायनि जाहोनावहाय जोंहा सोलोंथाइ लानानै बिबाङा जेनेबा गोदोनि समावहाय गोबां खममोन आरो नाथाय दायो जोंहा ओ खाथि खाला फरायसालि जेनेबा प्राइभेट इस स्कुलफोर जोंहा ओ थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जोंहा बेफोरबायदिनो माखा से सरखारि स्कुलफोराबो गामि गामि खाथि खालायावनो जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा नोंथाङा ओ बेनि सायाव एसे फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथाङा माबोरैहाय
ओ गोदो औ नोंथां गोदो बुङोबाथ' गोदो आरो दानि समाजा जोबोद सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाख खायो जेरै गोदोनि दानि समाजा बेले गुबुन गुबुनखा माने गुबुन गुबुन माने दा गोदो बिराद माने गाहायमोन दा गोबां जौगाबोबाय जेरै दा जों सबनि गामि गामियाव नुनो थांखायो जे जों गामि गामि बा सोबनि गामियावबो जों नुनो थां खायो माने एल पि स्कुल बा हाइ स्कुल थायो एम इ स्कुल एल पि स्कुलुल गोदोहाय बिदिखौ नों जों नुनो मोननाय जायामोन माने गोजान जायगासिम हान्थिनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बर' समाजनि सुबुंफोरा माने गोजान गोजान जायगासिम हान्थिनानै माने थांनांगौ जायोमोन बेनिखायनो जों जोंनि बर' समाजाव गोदोहाय गोबां माने सोलोंथायाइ गैयैखौ नुनो मोननाय जायोमोन बेदिनो आरो बुङोबा जों दानि समाजखौ बुङोबाथ' जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां गोरों माने रोंगौथिफोर गोनां दंसै दा गोबां जोङो गोरों गोरों सुबुंखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो दा जोंनि बर' समाजावबो ओ डक्टर इन्जिनियार बा बिदिनो ओ माने पुलिस बिदिनो आर्मि साख्रि बायदि बायदि रोखोमनि साख्रि माने फोरमाय जो बनोथ' हाया बिदिनो गुबुन गुबुन साख्रि लाना नै माने गावनि जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो सोलोंथाइनि गेजेरजों दा माने गोदो आरो दानि समाजखौ ला बुङोबाथ' गोबां फाराग दं। दा माने गो औ जोंनि गोदोहाय आबै आबौमोना माने गोबां माने खस्थ'। खस्थ' माने खस्थ'यै माने बिदिनो सोलिबोनायखौ नुनो। नुनो मोननाय जायोमोन आरो औ।
औ दा नोंथां जोंनाथ'। ओ समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां औ। दा जों एसे दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां औ दे।
हरावहाय लायलायनोसै।
औ औ दे नोंथां।